हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ अ अ थ' अब्ला नों नोंथाङा बोरै दङ?
दा मोजाङैनो दङ आङो बर्थमान उदाङैनो दं
अ अ मोजां मोजां ओ ओ अब्ला जोङो दिनै नोंथां ओ बर'फोरनि बा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा सुबुंफोरा मा मा रोखोमनि आबाद मावो बेनि सोमोन्दै रायजलायनोसै नामा नोंथां।
दे सावराय जागोन दे नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नोंसो सुबुंफोरा मा मा रोखोमनि आबाद मावनानै गावनि उदैखौ सुफुङो नोंथाङा बुंदो दे एसे
ओ ओ थिक होनदों नोंथां ओ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' गाय जोङो माइखौनो बुंजायो। ओ दा आरो नै माइ जों गिसि आबाद बो होननानै बुङो।
औ नंगौ
बे दैलां बोथोर समाव जोंनि ओनसोलाव ओ माइखौनो बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो। बे माइ मावनायजों जोङो बोसोरनि जिखिनि गोनांथि माइरंनि बेफोर जोङो बे दैज्लां समावनो आबाद खालामनानै अर्थार माइ आबाद खालामनानै बेखौ जोङो दैखांनानै लायो बे माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव जोङो पथल जिंखा, बानलु बेबायदि आबादफोरखौ खायसे खायसे आबादारिफोरखौ मावदेरनाय नुनो मोनो। ओ आरो थो ओ ओमफ्राय गोरान आबाद होननानै बुङोब्लाथ' मेसें ओं बोथोरनिखौ जोङो बुजि मोनो। जेराव मेसें बोथोराव जोंनि ओनसोलाव ओ बे माइ आबाद दैखांखांनायनि उनाव बेसर, आलु, बिदिनो कबि ओम बेबायदि आबादफोरखौ मावनानै जोंनि ओनसोलाव आरथाद न'खरफोरखौ ओ एसेब्लाबो रांखान्थि बिथिङाव जौगानायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो ओ सोरबा सोरबा हथाथ गासैबो नङा सोरबा सोरबा न'खरा अमा फिसिनानै ओ दाउ फिसिनानैबो गावनि न'खरनि रांखान्थिखौ जौगानायखौ नुनो मोनदों नोंथां। ओंथु ओ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मा माइ आबाद खालामनाय जायो माइखौ खनसे मावो ना खननै मावो नोंथांमोननि गेजेराव
नोंथां अब्ला ओ जोंनि ओनसोलावथ आबादखौ गोबाङैनो मावनाय जायो अ आरो बेफोरनि गेजे जेरावनो जादों माने गोनां आबादानो जादों माइ आबाद जायखौ जोंङो ओ थांना थानायनि जिउ राहा महरै ओ बाहायनाय जायो जानाय जायो बा बाहायनाय जायो दा बे ओ बेखौनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराथ बेखौनो ओ मेनलि बेखौनो गायनाय जायो। दैज्लां बोथोराव आरो ओ बिनि अनगा माइनि अन दा बिदिनो ओ फाथोफोर थाइबेंफोर बिन्दिफोर बेफोरबायदिनिबो आबाद खालामनायखौ खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो औ आरो ओमफ्राय बिनि उनाव मेसें बोथोरावथ बेफोरबायदिनो बेसर ओ
उम
बेसर ओ बिदिनो बेसर बिदिनो गुबुन ओ बेसर आलु ओ सबाय ओमफ्राय ओ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फरला बेफोरबायदि फरलाफोरखौ ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ ओ मेसें बोथोराव जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ अब्लाथ बे बेबायदि आबाद मा आ बेबायदि आबाद मावनानै नखर फोरस बेबायदि आबाद खालामनानै नखरनि रांखान्थिफोरखौ एसेब्लाबो जौगाहोनायखौ नुनो मोनदों नङा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
उम दिनै आरो नों आ दिनै नोंथाङा ओ सि सिगांनि आबादावथा गोदोनि आबाद आरो आथिखालनि आबादनि गेजेराव नोंथाङा माबा फाराग नुनो मोनदों नामा?
औ बिदिथ माने ओ जानायखौ नुनो मोनाखै एसे माने ओ सिगाङाव जेरै आबौ आबै जोंनि आजौ आजैफोरा ओ माइ गायबोदों बिदिनो जोंनि ओनसो सोलाव दासिमबो माइखौ ओ गायनायफोरखौ नुबोदों। आरो बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ बेसर गायनायफोरखौबो दासिमबो मावनाय जायो नोंथां अब्लाबो मावनायनि खान्थिया एसे सोलायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। ओ बेफोर जादों सिगाङाव जेरै ओ माइखौ हालेवनो थाखाय नांगोलफोरजों हालेवोमोन दा बेफोरखौ माइक खौनो हालेवनो थाखा ओ दब्लायखौ हालेवनो थाखाय ओ दानिया टेक्टरफोरजोंसो हालेवनायखौ नुनो मोनो। दा बि बि ओ बिगियानारि सोलायनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां अब्ला अब्ला नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बे माइ आबादखौ बोरैहाय मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां
औ
अ जोंनि ओनसोलावबो माइखौ खेबसेल' मावनाय जायो ओ बिदिनो टेक्टर लागायनानैनो ओ जेरै माइखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन रनजित आइजोम बेबायदि गोदान जादनि माइफोरखौ मावनाय जायो जाय गासैयावनो नैजिबानिफ्राय ओ नैजिनिफ्राय नैजिबा मन जायो ओ बेबायदि माइफोरखौ मावनाय जायो आरो
औ
खनसेल' मावनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनबा सनसे मावनायनि उनाव बेखौ हाखांनानै आबादारिफोरा गोरान आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बेसर फोनाय दानिसो आगोल' बुंनाया बेबायदि ओ ओमफ्राय दिनैनि समावथ' जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माइफोरखौ सा हासारफोरबो सारनानै ओ जेरै बैगिनिक पद्धतिनि गेजेरजों मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां ओ बै जिहेथु जोङो दखरसेयावनो एबा बिगासेयाव सिगाङो जाबायदि बिदिनो दस आठ मन दस मन मोनोमोन बे हायाव दिनै बेै बिगानिक पद्धतिनि गेजेरजों मावनानै जोङो नैजिबानि नैजि निफ्राय फ्राय नैजिबा बेबायदिनो मन मोननायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा थामहिनबा बुंनो हायो जोङो दिनै आबाद बिथिङाव जोङो आबादारिफोरनि साननाय हनाय बेखौबो एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों ओ बेफोर जानो हागौ नैबे मुगाजोंनो बेबायदि बिथांमोननि साननाय हनायाबो गोरोबफानो गोनां जादों होननानै आं सानो
औ थारैनो नंगौ नोंथां
नोंथांनियाव ओरैनो बिगायाव बेसेबां गाहाम मन जायो फोरमायनो हागोन नामा?
माने नोंथाङा जेरै दायो बुंलांदों बिसेनो ओ जोंनिथिंबो जानायखौ नुनो मोनो जेरै बिगाफोर नोंथां बुंनाय बायदि पसिस मन बा बेफोरबायदिखौनो जोंनिबो फ्राय नुनो मोनो नोंथां।
आ ओं ओमफ्राय सनसे मावो ना सननै मावो नों खोनादो खोनादो माइफोरखौ नोंथांमोननियाव। सानसे मावोना साननै मावो?
औ जोंनि ओनसोलावथ' माइखौ ओ गोबाङानो माने प्रायानो सनसे मानो होनब्ला ओ बिनि उनाव बे ओ मावखांनायनि उनाव बेफोर हा फोराव मेसें बोथोराव जेब्ला गोरान बोथोर जायो बेयाव ओ बेसरफोर बिदिनो मेगं मेसेंनि मेगं थाइगंफोर फोनानैसो बेखौ ओ बेफार फालांगि फोराव फाननोबा ओ रांखाउरि खामायनो थाखाय बेफोरखौ गायनाय जायो बा न'आवबो जानाय
ओम ओ थिगैनो दं नोंथां अब्ला जों नुनो मोनबाय ओ माइ माइखौ ओ दिनैनि समाव जाखिनि बोस सोराव नांगौ बेखिनिखौल' मावनानै बाखि ओ हाफोरखौ गोरान आबाद एबा गायनाय जेरै जिंखा, फोर्ला ओ बिदिनो पतल बानलु बायदि गायनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरनि गेजेरजों हयथ' जिंखा, फोरला, फानलु बेफोरबायदि गोरान आबादाव माइ आबादनिख्रुइ बां गोबां आबादारिफोरानो बेखौ आथिखालाव मावनो लादों। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आ
औ अब्ला नों औ औ सोंनो हागोन नोंथां औ।
ओमफ्रे नोंथांमोननियाव ओरैनो मेस ओ दैफोरा ओ आबाद मावनो थाखाय दैफोरा सुबिदाफोर दङ नामा नोंथां? गिसि आबाद मावनो थाखाय दै।
औ दङ। औ जोंनि ओनसोलाव ओ गिसि आबाद मावनो थाखाय बे फोरनि असुबिदाथ' गैया नोंथां माने जोंनि ओनसोलाव खाथियावनो दैसा बा दैमाफोर दङ। आरो बेफोरनिफ्रायनो जोङो ओ दुब्लिनि दब्लायफोराव बेफोर दैसाफोरनि दैखौ सोनानै ओ माइ आबाद मावनो थाखाय ओ मोजां जायो आरो नोंथां।
अह
औ नोंथां थ' नोंथां अब्ला जों दिनैसिम सावरायनायनि सुंद' सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेरै आबादफोरखौ मावनाय जायो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आबाद बे खौनो मावनानै ओ सुबुं माहारिफोरा जिउ खुंबोदों
औ नंगौ नंगौ।
एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
दे दे दे जागोन।